औ खोनादों।
औ खोनादोंना नोंथां?
खोनादों।
औ गोजोन मोनाबिलिनि गाहाम हामलायनाय बावहरनाय थाबाय नोंथांनिसिम।
अ नोंथांनिसिमबो।
औ नोंथां दाायो मा खालामगासिनो दङ?
आङो दा ओरैनो दङ आङो दा मा होनो।
थां बुंलाय।
मा होनो बर' हारिमुनि माने बर' हारिनि गाननाय जोमनायनि फारसे नोंथांजों सावरायनो सानदोंमोन नोंथाङा।
औ नोंथां सावरायजागोन नोंथां दे अब्ला नोंथां बुंनायसै।
अ होमबा आं जागायलांनोसै। माने बुहुमनि बिख खायाव मानो सुबुं माहारिया सोदोमस्रि फारसे थांनाय लोगो लोगोनो मानो मानसिफोरनि साननाय हनाया मोजांनिफ्राय मोजांसिन जाबोनो हमनायाव मा होनो गावनि लाजि नाय बेफोरखौ होबथानो थाखाय आरो गोजांनाय एम्फौ एनलानिफ्राय रैखा मोननो थाखाय मानो गाननाय जोमनायखौ बाहायबोदोंमोन। बेनि गेजेराव बर' हारियाबो बेबायदिनो गावबा गावनि हारियारि गाननाय जोमनाय दं। मानो आथिखालनि बर'फोरनि गाननाय जोमनाय दख'ना आरो गामसाखौ बबे समनिफ्राय सुबुंफोरा बाहायदों बेखौ मानो जोङो मोजाङै मिथिनो मोना? बेनि थि फोरमान होनो हाया आन्दाज खालामनो हायोदि मानो जारा फाग्लानि समनिफ्रायनो बर'फोरा जि जोम गानबोदोंमोन एबा बाहायदोंमोन बर'फोरनि गाननाय जोमनायनि गेजेराव दंमोन हौवाफोरनियाव गामसा फालि मानो खर'आव खावखाग्रा हिनजावफोरनियाव दङमोन दखना जोमग्रा एबा फास्रा बेफोरखौ बर' हिनजावफोरा मानो गावबा गावनो दानानै लुनानै गानोमोन आरो मिथिंगायाव मोननाय मा होनो बिफां बिलाइ बिबारनिफ्राय गाब गानानै मा होनो दख दख'नायाव गाब होनानै गानोमोन आरो आगर एरनानैबो गानोमोन बे आगरफोरनि गेजेराव जाबाय माने दावराइ मोख्रेब हाजो आगर थाइगिर बिबार फारौ मेगन ओमफ्राय खासि हाथाइ आगर बोराइ मावजि आफ फा बेफोरखौ गानोमोन दख'नाफोरनियाव मानो बेफोर दख'नाफोरनि गेजेरावबो बर'फोरनियाव गोबां रोखोम ओ मोननै रोखोमनि दख'ना दङमोन बे जादों मानो अग्रं आरो लांगा।
औ नोंथां।
बेफोरखौ गाननाय जायोमोन बर' हिन्जावफोरा आरो इन्दि जि बेबो बर'नि मोनसे मा होनो हारियारि गाननाय जोमनाय इन्दि जिखौ गोदोनि समाव बर'फोरा मा होनो इन्दि एम्फौनिफ्राय मानो दिहुननानै गानोमोन इन्दि फिथोबखौ ओ सप्ता खनसेसो सोमनानै दोननायनि उनाव बेखौ थावख्रिजों लुनानै खुन्दुं दिहुनोमोन खुन्दुं दिहुननानै बेखौ सोंनानै दानाय जायोमोन आरो बेनि गेजेराव दङ मानो आर'नाइ आर'नायाबो मा होनो जोंनि बर'फोरनि मोनसे हारियारि सिनायथि गाननाय गान जोमग्रा बेखौ मा होनो गोदो गोदायनि फोथायबोनाय बायदिब्ला मा होनो आर'नाया गोदोनि समाव राजा महाराजा जाफोरा दावहायाव थाङोब्ला मानो आइजोफोरा बेखौ हरसेनि गेजेरावनो दानानै आरो फिसायनो हरहो हरनांगौमोन नङाब्ला मानो फोथायनाय दंमोन आरो बेखौ दानानै गानहोनो हायाब्ला खैफोद एबा माबा मोनसे जेननाय बेफोरबायदि जायो होननानै आर'नाइखौ जों बर'फोरा आलासि सिबिनाय मान बानाय बेफोराव बाहायनाय जायो आर'नायावबो गाब होनानै आरो आगर एरनानै गाननाय जायो बेफोर आगरफोरा जादों आर'नाइनिया हाजो आगर थाइगिर बिबार बेफोरखौ होनानै मा होनो आगर एरनानै दिहुननाय नुनो मोनो ओमफ्राय बेनि गेजेराव बर'फोरनि गेजेराव मान गाननाय जोमनायनि अनगायैबो गहेना फाथिबो बाहायोमोन बर'फोरनि गहेनाफोरा जादों खोमायाव गानग्रा गन थङाव गानग्रा आखाइयाव मा होनो आखाइयाव आस्थाम बेफोरखौ बाहायोमोन बर' हिनजावफोरा गोदो गोदाय समनिफ्रायनो खोमायाव गानग्रायाव दङ खेरा जाबख्रिं ओमफ्राय गन्थङाव गानग्रायाव दङ गन्थंनि बालि नाखा फुल बौला बेफोरखौ गानोमोन आरो गोदोनायाव दङ चन्द्रहार बिसाहार आरो आखाइयाव गानग्रायाव दङ आसान मुथि आरो बाला आसान बायदि आरो गाननाय जोमनायनियाव माहोनो दख'नानि गेजेराव मोनसे रोखोमनि दख'ना दङ बेनो जादों दख'ना थावसि बेखौ बर'फोरा माहोनो ओ हिनजाव गोदाननो गानहोनाय जायोमोन। आरो बैराथिफोरनोबो गानहोनाय जायोमोन खेराइ फुजायाव बेखौ दौदिनिनोबो गानहोनाय नुनो मोनो दख'ना थावसिया जादों मा होनो गोजा गाबनि बेखौ माहोनो आगर बोराइ आगर बोराइजों एरनानै गाननाय जायो।
औ नोंथां औ।
खोना
औ खोनादों नोंथां दे बुं
औ औ हौवाफोरनि गाननाय जोमनायाव दङ गामसा गामसाखौ बर' हिनजावफोरा थाथआव दानानै मा होनो हौवाफोरनो गानहोनाय जायोमोन बियो गामसानि या गोलाव गुवारा मु थाम गो गोलाव आरो मुनै गुवार जायो आरो बर' हौवाफोरा खर'आव फालि खावखायोमोन जेब्ला बर'फोरा खामानि दामानि मावनाय हालेवनाय जेरै बिदिनो संग्राय सान्द्रि हेबनाय बेफोर खामानि मावनायफोराव मा होनो फालि खाव खानानै बर' हौवाफोरा खामानि मावनायखौ नुनो मोनोमोन आरो गामसाखौ मा होनो बर'फोरनि धोरोमारि आसार खान्थि जेरै खेराइ गार्जा फुजा फोरबो बेनिफ्राय हाबा बेफोर समाव मा होनो लेन्थि थेबनानै गाननाय जायोमोन। आंनि बुंनाया एसेनोसैमोन नोथां।
औ गोजोननाय थाबाय नोंथां नोंथाङा जि आंनो बर' हारिनि गाननाय जोमनाय आगर बायदिसिनानि बागै फोरमायथिना होनायनि थाखाय।
औ नोंथाङा माबा फोरमायनो सानदों नामा?
औ नोंथां अब्ला नोंथांनो आङो नोंथाङाथ' आंनो बर'निदि दोरोङारि गाननाय जोमनाय आगर बायदिसिनानि बागै फोरमाय फोरमायथिबाय आं नोंथांनो थिग बेबायदिनो जोंनि बर' हारिनि माखासे दोरोङारि जानाय लोंनायफोरनि सोमोन्दै नोंथांनो फोरमायथिनो सा सान्दों आरो नोंथां। औ थिग बेबायदिनो जों दो दोरोङारि जानाय लोंनाय बुङोब्ला नोंथां गोदो गोदायनिफ्रायनो जोंजों बा जोंनि आजौ आजैमोननिफ्रायनो सोलिबोबाय थानाय दासिमबो सोलिबोबाय थानाय जानाय लोंनाय माखासे ओंख्रि बा मैगं बा लोंग्रा मुवा बेसाद बेफोरखौ जोङो बुंनो हायो आरो नोंथां। थिग बेबायदिनो दोरोङारि जा नायाव जों बुंनो हायोबा जोंहा दङ नाफाम। ना ओमफ्राय अनला जों दाउ नारजि ओमफाय माखासे गोखा गोखैफोर जाय बिफोरखौ जोङो जि आइ तेग मोननो हादों आरो। बेनिफाय जोङो जि आइ टेग मोननो हाबाव नो होनबा माखासे लोंग्राफोर जेरैहाय जौ गोरान दङ माइब्रानि जौ बिदै दङ ओमफ्राय जौ गिसि दं बेफोरखौबो जों जि आइ तेग मोननो हादों। थिग बेबायदिनो आरो जोंहा दंबावो माखासे ओ मैगंफोर जेरैहाय जोङो मैगंफोर बुंनो थाङोब्लाथाय जोंहा मख'जाथावदि केेरादाफिनि जायखौ जोङो माथि गालदाब होनना मुङैबो मिथि थिनाय जायो बिदिनो जोंहा बर'नि खारदै। औ आरो गंगार दुन्दिया बेफोरखौ जोङो जि आइ तेग मोननो हादों आरो नोंथां। थिग बेबायदिनो जोङो। अनला होनोबाथाय अनला ओंख्रि होनोबा जोंहा मख'जाथावदि अनलाजों दाउ। बे अनलाजों दाउखौ माबोरै स नोंथांनो एसे फोरमायनो सानदों आङो।
अ फोरमायनो हागोन दे नोंथां।
अनलाजो दाउ बुङोब्ला जोंहा मा ओ बे अ दाउआदि गुबुन दाउ जानो मोना माने बयलार बायदिसिना जों जायोबा जोंहा बेखौ थावा माने बेखौ जोंनि दोरोङारि आरोदबाव अनलाजों दाउ होनना बुंनाय नङा आरो। अनलाजों दउ होनना बुङोबा जों न'आव फि - फिनाय दाउखौनो बुङो आरो नोंथां थिग बेबायदिनो अनलाखौ खालामनो थाखाय जों गिबियाव मा खालामग्रोयो माइरं लाग्रोनांगोन। माइरंखौ नोंथाङा। नांगौ जखानि लानानै दैयाव सोमनानै दोननांगोन जाहाथे माइरङा गुरैया रुयो आरो। आरो देनायाव। गेब्लेयो बिनि उनाव जोङो सोमखांनानै दोनखांनानै दान्दिसे सोमनानै जेब्ला माइरंआ रुइनाय बायदि जायो अब्ला जों बेखौ बोखांनानै दोनगोन। बोखांना बेनियाव दै थायो बे दैखौ जोङो एसे सरगार होगोन सरगारखांनायनि उनाव जों बेखौ थौसि नङाबा उलार नङाबा दिंखि बेफोरदियाव देनाय जायो। दाथ' गोदान। बिगियानारि आदबजों दिहुनजानाय माखासे ओ ग्रेन्डार मेसिन होनना बुङो जों। बेफोरजोंबो देनानै लानो हागोन। दा जोंहा जि अनलानि गुन्दै खालामनाय बा अनला अन गुन्दै खालामनाय बेयो जोंहा जानानै थांबाय बेनिफ्राय जोङो फैनो हायो दाउ बेदरनि फारसे दाउखौ नोंथाङा गिबियाव न'आवनो थाखानाय नालाय बु थारनानै लादो बुथारनानै औ बिदिनो जाजानाय रखमै सावदो गोदादो बेनि उनावहाय गोदाखांनायनि उनाव साराय जाननानै बे थाव बायदिसिना होनानै थाव होबाय थाव होखांनानै बे बेदरखौ थावा दुङोब्लाथाय हरनानै लादो। ओमफ्रायहाय बेहाय संख्रि हालदि। बिदिनो माखासे मस्ला मस्लिखौ होफाखानो हागोन बेहायनो लोगोसे ओमफ्राय बे दाउ बेदरखौ माने एवथारनाङा आरो माने मोनजासिम एवनाङा। एसे एवफ्रामनानै लानांगौ औ जाहाथे बेनि रसा बै ओंख्रियावबो थाहैयो बेनिफ्राय मा खालामगोन दाउ एवनाया जाबाय अब्लाथाय जोङो अनलायाव फैफिननो हासिगोन अनलाखौ जोङो माबोरै सङो होनोब्ला नाथाय जोङो गिबियाव अरदाबाव बा गेसफोरावहाय जोङो मा सारायखौ जानग्रोनानै बेयाव दैखौ एसे फुदुंना लागोन दैया गुदुं जानांगोन जेब्ला दैया गुदुं जायो अब्ला जोङो बे अनलाखौ बा जे देनानै लानाय अन गुन्दै बेखौहाय जोङो फ्रि फ्रि सारनानै होगोन मानो होनोब्ला जों फ्रि फ्रि सारो जुदि फ्रि फ्रि साराब्ला जों बेखौ खेबसेनो लखबा बे मा जागोन लद्रा लद्रि जानानै बा लाथााख होगोन आरो जायनि थाखाय जोङो फ्रि फ्रि होनानै खुसलिजों एरै एरै दै होबाय थानांगोन बेनिफ्राय जेब्ला अन गुन्दै होनाया जोब्बाय अब्लाथ' दैया जोंहा गुदुंखा नालाय गोदौनो बारा सम लानाय नङा बेनिफ्राय जेब्ला एसे गोदौवो अब्लाथाय जों बेहाय माने बे गोदौनायनि सिगाङावनो जोङो संख्रि बायदिसिनाखौ होखान लानो हागोन आरो संख हालदैफोरखौ ओमफ्रायहाय जेब्ला गोदौवो अब्ला जोङो खारैखौ होनांसिगोन आरो खारैखौ जोङो नांगौ बिबांनि बा नोंथांनो बेसे जखानि नांगौ बेखौ लानानै होब्लानो जाबाय ओमफ्राय बेनि उनावहाय दान्दिसे सम गोदौ होबावदो बेनिफ्राय जोङो एवनानै लानाय दाउ बेदरखौ बे अनला ओंख्रि संनायाव गारसननानै होदो गारसन खांनानै दसे खोबदो बिदिनो एरलाय खोबलाय खालामबाय थादो दान्दि सम बिनि उनावहाय जोङो बेखौ नैजि नैजि आरो थामजि मिनिटसो जोङो गावा हारसिंनो माने गोदौ होबाय थागोन आरो बेखौ ओमफ्रायहाय बिदि गोदावहा गोदौखांनानै जेब्ला अनला ओंख्रिया मोनहां जायो अब्लाथाय बेहाय जोङो मा गंगार थुनजिया दहाय बुंनाय जि जि आइ टेक मोनलायनाय होनना बुंदोंमोन आं बेखौ होफानांगौ जाहाथे ओंख्रि जानायाव मोद मोदोमो आरो गोथाव जायो आरो बेनिफ्राय जोंहाथ' माबेबा समाव संख्रिया खमबो जायो बा बाबोबो संख्रि बाबनायखौथ' जोङो फाहामनो हाला जोङो बे खम जानायखौ जोङो एसे होदेरनानै जोङो संख्रिखौ नांनाय रखम खालामनानै लानो अब्लानो जोंना अनला ओंख्रि या जाबाय थिग बेबायदिनो अनला ओंख्रियाव जोंहा माखासे माबायाव बाहायनाय जायो जेरैहाय जोङो बुंनो थाङोब्ला हाथा सुनि खुरनाय बा हाथा खुरनाय होनना बुङो बेयावहाय अनला ओंख्रि गैयाबानो जाया होननानै जोङो बुंनो थां हायो आरो जेरैहाय हाथा खुरनायाव मा खालामो जोङो अनला खौहाय जेब्ला सासे हौवानाव हिनजाव फैगोन बा हाबा जाफैगोन बे हिनजाव गोदान मा‌ खालामो इसिंआव हाय हिनजाव गोदान खौनो ओ बे अनखौ देहोनानै बा अनलाखौ खौ खालामहोयो आरो ना गुन्दै खालाम होननानै अनला संहोयो बेजों लोगोसे ओंखामबो संहैयो खान्थासे ओंख्रि सारायसे बिदि संहोयो ओमफ्राय बे ओंखाम आरो ओंख्रिखौ गिबियाव मा खालामो हौवानो जि हौवा गोदान बेनो होग्रोयो ओमफाय बेजों सासे जिरायफायो जायखौ जोङो मिट्रकला होनो। बा मेटरबो बुङो गुबुन गुबुन जायगायाव। बेनो होग्रोयो। बेनो होखांनायनि उनाव बिजोंनो सोरगिदिं सार बेयाव जिरायनाय रायजो राजाफोरनोबो एसे एसे एसे होना होयो आरो ओमफ्राय बे एसे एसे होखांनानै बे हिनजाव।